हेलौ औ खुलुमबाय नों थां खोनादो ना?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा आंजों दसे सम रायज्लायनाय सम दङ ना?
हागोन दे सम दङ
औ दा होमबा जोनङो दावबायनायनि बागै एसे रायज्लांनोसै नामा नोंथां?
अ रायलाय जागोन
औ ओ दा दावबायनाय होनोबाथ' जोंनिया गोबां रोखोमनि दावबायनाय दङ नङा होमबा अ जोंङो औ स्कुल बा फरायसालिफोरनिफ्राय जोङो दावबायनो हायो ओ फरायसालि ओ औ फरायसाालि जौमा स्कुलनिफ्राय जों दावबायनायहो लोगोसेयैनो जोङो मा ओ न'खरनिफ्रायबो दावबायनो हायो आरो जों मा लोगोफोरजों लोगो लेवाफोरजोंबो मा दाव दबायनो हायो नङा ओमबा औ दा बिबदिनो अ नोंथांमोननिथिंजाय अ माबाफोर अ दावबाय थावना जायगाफोर दङ बा एसे फोरमायना होदो आंनो नोंथां
औ जोंनि खाथियाव दङ औ हागोन दे स्कुलफोरनि फ्राय बा जोङो फेमिलि बेबायदिबो दावबायनो थाङो ओमफ्राय जों सुकि ओ दारागाव भैरबखुन्द' बेफोरबायदि बिदियाव थांनाय जायो आरो ओमफ्राय दा आरो गोदानै ओंखारबावदों मुसलपुरावहाय ओम मावजि पार्क बे फोरावबो जोङो ओ गोबां सुबुं फोरानो दावबायहैैनो थाङो आरो ओ खायसेफोरा सु-स्कुल बा कलेज बेबायदिफोरनिफ्राय प्रजेक्टनि थाखायबो दावबायहैनो थाङो आरो फेमिलिफोरा बेबायदिनो मोनसे इन्ट्रेस्टनि थाखायबो दावबायहैनो थांनाय जायो आरो
खाय
औ गो-गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय-
अ बिब्दिनो सुकि नोंथाङा दि होनबाय सुकि सुकियाव ओरैनो माबायदि मा मा दङ खोन्थानो हागोन ना?
सुखि आव जोङो ओ ओ बेनि दैमा बेखौनो जोङो ओ
औ। सुकियाव
बेवहाय दैमा बेखौनो जोङो नायनो औ नायनो थाखाय बिनि थाङो जेब्ला दुगैनो बेबायदिनो थाङो आरो ओमफाय बेवहाय पिकनिक फटबो बेबायदि पिकनिक जानो थाखायबो
औ लावखार ओंखाम जानो
औ।
ओ बेनिफ्राय ओ बे सुकियाव आरो मा मा दंबावो दैमानि अनगा। खाथि खाला साखाथियाव
साखाथि खाथि खाथि खालाफोराव बेबायदिनो हाजो दंफां लाइफां
औ बेनि अनगाबो माबाफोर जिब जुनार नुनो मोनोना?
औ नुनो मोननाय जायो।
मा मा नुयो ओरैनो? ओ मैदेर मैदेर थ थाखाय नङा होमबा अरनबारि
औ थाखायो औ ओमफाय दाउसिन दाउला बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
ख्रा। मोख्रायाथ' थाखा
औ औ।
ओ बिदिनो ओ भैरिब खन्द' नोंथाङा भैरब खन्द ना भैरब खन्दआ ओ माबायदि ओरैनो। एसे फोरमायना होलाय।
भैरबखन्द'आबो बेबायदिनो हाजो हालाजों बुं फबनाय आरो दैमा ओमफ्राय गोबां सुबुङानो बेवहाय बहायबो ओ पिकनिक जानो थाङो ओमफ्राय आरो। ओ स्कुल बा कलेजफोरनि फ्रायबो थांनाय जायो आरो- बेवहायबो बेफोरबायदि जायगा फोर प्रजेक्टफोरनि थाखाय ने नेचारनि थाखाय मोजां आरो औ
हब्रा ओमफ्राय आंबो नोंथांनो मोनसे जोंनि खाथियाव थानाय मोनसे हाग्रा म मा बा दावबायथावना जायगानि सोमोन्दै एसे फोरमायनोसै फोरमायनो हागोन ना?
औ फोरमायजागोन-
औ जोंनि साखाथियावनो दङ मोनसे मा मानास हायुंङारि अरनबारि नंगौ ना नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ मानासखौ औ बे मानास अ बिब्दिनो माने आं सियाल मोजां समायना बिफां लाइफां लोगोसेनो जिब जुनार लोगोसेनो साखाथियाव मोनसे दैमा दं आरो ना। आ बे मानसा बुंनो थाङोबला बिराद गुवार हाग्रा अरनबारि आरो ना औ औ बे अरनबारियाव गोबां गोबां जायगानिफ्राय माने दावबायनो फैयो आरो बिदिनो फरायसा सालिनिफ्राय औ बे मा माब्लाबा आरो नखरजों लोगोसे जब बेरायनो फैयो बा बोसोर गोदानफोराव बेवहाय- लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो ना।
औ
औ बेनिफ्राय बे मानासनि दरखंआवनो दङो मोनसे मा- साहा बागान बिराद समायना। गोथां गोथां साहा बागान दङ आरो औ ह बेनिफ्रायाइ- अ बे मानासाव मानासआथ' जोंना मानास अरनबारियाथ' बे जोबोर गुवार नङा होमब्ला औ बे गुवारानि थाखाय- ओंखायनो जों बेखौ मा आथिंजों थाबायनानैबा ओ गारि बे बाइकफोरजों आ बिदि साखा खबै गारिफोरजों साखा खब्रै गारिफोरजों गारि फिसाफोरजों जों बे- दावबायनानै नायनो हाया आरो नायगिदिं गिदिंनो हाया बेनि थाखाय जोङो बेवहाय मा मोनसे गारि हमना होनाय दङ बेयाव जि गनो जाय खौ जों जिबगारि होनना मिथियो नङा होमबा औ बे जिबगारिखौ अ जोङो अ हमनानै जों जिबगारिजों नायगिदिंनो हायो आरो आं बेनिफ्राय ओ बे जिब गारिजों जेब्ला जों नायगिदिङो अब्ला जोंओ जिबगारिनि थाखाय जोङो मा रां होनांगौ जायो बे जिबगारिनो ओ मासुल होनांगौ जायो आरो आ बिद्बिनो ओ बे अरनबारियाव जोङो ओ ओरैबायदि समायना समायना दाउसिन दाउला जिब जुनार नुनो मोनो आरो जेरै मैदेर फालो आसामनि मा होनो आसामावनो थसे लगन थसे ल' गोनां गाननांगौ जों जिरङाव मोन नङा होनोमबा औ बिब्दिनो जों बेवहायबो मानास जेरावबो जोंङो आ थसेल गं गोनां गान्दाखौ नुनो मोनो आरो आरो लोगोसेनो मै नुयो आरो बिदिनो दाउ राइ नुयो आरो मोख्रा नुयो औ आरो बिदिनो जिबौ फोरबो नुयो बिदिनो गोबां आ जिब जुनार दाउसिन दांब्ला नुनो मोनो आरो ओ लोगोसेनो बे मानासाव गोबां ओ गुन गोनां दंफां लाइफां जेरै तिताासाब सालगम ओ बायदिसिना बिदिनो गुन गोनां बिफां लाइफां मोनो आरो बेनि लोगोसेनो बिनि बेनि साखाथियावनो दं मा बुंगोन बेखौ औ बेनि साखाथियावनो दं मोनसे दैमा आरो जाय जों आइ दैमा होननानै मिथियो। औ खोनादोंना नोंथांआ नोंथाङा हेलौ औ। आइ दैमा आरोोना बे आइ दैमायाव जे जेब्ला जों बोसोर गोदान जागोन अब्ला बिब्दिनो गोजान गोजान जायगा दाब दाब जायगानिफ्राय बेवहाय लावखार ओंखाम जाहैनाय जायो आरो आरो लोगोसेनो बेनि साखाथि थियाव दं अरो ओ बिदिनो गला दों आरो जाहाथ थे ओ गोजान गोजाननिफ्राय जोङो दावबायनो फैनानै जाहा
बा मोनसे जानाय लोंनायनि ओ माबा मोनो आरो बेहाय सुबिदा मोनो। बिब्दिनो आरो ओ लोगोसे मोनसे मा होनो मा होनगोन बेखौ ओ गला गलाथ' ओ न' न' लुनानै दोननाय जायो आरो जायखौ जों भारा होनाय जायो ओ गोजान गोजाननिफ्राय दावबायनो फैनाय फोरा बेहाय ओ हर जायोबोला माने हर थानायनि सुबिदाबो दं आरो ओ बिब्दिनो जोंनि बर र' आयजोबा बर' माहारिफोरा ओ बेहाय ओ जोंनि बर'नि आ जायगायावनो दं नालाय जोंनि बर' माहारिफोरानो बेहाय आ गलाफोर होनानै जिउ खुंबोगासिनो दङ खार खायसेफोरा औ बिब्दिनो औ बे मानासावबो दावबायनो फैयो आरो नोंथाङाबो फैयाखैबा माब्लाबाफोर दावबायनो फैबानो जाबाय जबोर मोजां जोंनि मानासआ दावबायथावनो।
अ आंथ' थांफेरनाय जायाखैमोन नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय मानास हाग्रामानि सोमोन्दै आंनो फोरमायनायनि थाखाय।
औ ओ बिब्दिनो माबाफोर मिथिनो दंबावो नामा नोंथाङा सोंनो हागोन।
अ आं ओ बे लावखार ओंखाम जानाय होनदोंना नोंथाङा बेखौसो आङो एस से बुजिनो गोब्राब मोनदों नोंथाङा एसे
औ औ लावखार ओंखाम मा खौ बुङो माने बे जेब्ला जोंना बोसोर गोदान जागोन नङा होमब बोसोर गोदानाव जायखौ जोङो इंराजियाव बुंगोन पिकनिक ओ ज' ज' लोगो बा न'खरनिफोरजों बा आ बायदिसिना बिदिनो लोगोफोरजों जोङो बेरायनो थाङा नङा होमबा बेरायनो थांनायाव जि जों बे जानाय लोंनाय लां फागोन जोङो मा रंजायै बाजायै जों मा जा नाय लोंङै ओ बेब'स्था खालामो। नङा होनबा?
औ औ औ
खौनो जोङो मा लावखार ओंखाम होननानै मिथिनाय जायो जाहाथे ओ बेफोरबायदि जोङो थांनानै ओ लोगो लेवाफोरजों थांनानै जोङो मा सुखु दुखुनि ओ बाथ्राखौ बावगारनानै दसे सम रं जाहोयो नङा होमबा ओ बिब्दिनो जों रंजानायजों लोगोसेथ' जोङो जाया नङा हबा बिदिनो जों जों जोंनि देहाखौ जोङो मा गोग्गो लाखि नांगोन नंङा होनबा औ बिनि थाखाय जों बियाव जानाय लोंनाय लांफानाय जायो बोसोर दान गोदान बा जो ओ बिदिनो जोङो थांनानै मा रंजायो बाजायो बा मोसायो नङोना ओ मोसानायजों लोगोसे जोङो मान जानाय लोंनायखौबो लाफायो आरो
औ
बिब्दिनो मा लावखार ओंखामखौ जानाय जायो आरो
औ
आरो माबाफोर मिथिनो दंबावो नामा?
बेनि अनगायै आरो नों थांमोननि खाथियाव फाय माबा मोनसे दावबाय टावउना जायगा दंबावो नामा
औ जायगायाथ' दंबावोमोन नोंथां आं दा नाथाय समाबो जाबाय माथो ओ उनफोराव फोरमायसिगोन नामा।
अ दे नोंथां अब्ला
औ दे होमबा
ओ दे थें साबायखर नोंथां